आं औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों औ नोंथां खोनादों। हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां औ। दा आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। बेनो जाहैबाय दैबाना नोंथां। दै बानाया जोंनाव माबोरै जायो आरो जोंनाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो दै बानाया, बेफोरनि सायाव नोंथां।
करिया साबजेक्ट
आंनि एसे जाबायजेनसै नामा नोंथां?
जागायग्रोदो बिदिब्ला नोंथाङानो। औ।
दाथ' नोंथां दैबाना बे आयदायाव मानि जोंहा जोबोद सावरायनांगौ दङ, नङा होमबा नोंथां? जेरै दैबाना होनना बुङोब्ला जोंहा मोनसे सावरायथावथाव मोनसे आयदा आरो मानो सावरायनांगौ बेफोरबो। दा आथिखालाव मानि जों नुनो मोन्दों दैबानाजोंनो जोंहा जायनाखि जोंनि मिथिंगानि माखासे माबाफोर, ओ जिब जुनार सुबुं हारि दाउसिन-दाउला, बिफां-लाइफां हा बेफोरो माने गोबां माने खहा खालामो आरो नंङा होमबा नोंथां? दै बानाया।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ थिग ओ बिदिनो जोंहा जों माबायदि ओ जोंनि ओनसोलफोराव दैबानानिफ्राय माबोरै रैखा मोनगोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायलायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ
जोंथ' टाउन सहराव नोगोरफोराव नुयोनो मोनो। दै बानायाखौ जों सुबुंफोरानो माने सुबुंफोरनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै माने दैबाना जायो आरो नङा ओमबा नोंथां टाउन सहरफोरावथ'। जेरै जोङो जेब्लानाखि अखा गैया अखा हायै सम बै समफोराव जोङो माने गोबां जेनाकि दैनि लामा जेरै ओ ट्रेनफोर नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बै ड्रेनफोराव माने अखा हायै समफोराव गोबां माने मैला मैथा गारना दोनो हा बायदिसिनाखौनो जेरै प्लास्टिक बा गोबां माने मुवा बेसादफोरखौ गाज्रिफोरखौ माने बाव गारना दोनो आरो नङा ओमबा नोंथां दा बै जेनाकि दै लामा जेेलानाकि अखा हानोसै अखा जुब जुब हानाय समावथ' दैया गावनि लामा नागिरगोनना नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बै समावहाय जोंहा ओ गुद जेनाखि बे दैनि लामायाव गारथेना दोननाय मैलाफोर बेयो माने एसे जायगाया गोरा जाना थानोसै माने बे माने बोहैखारलांनो हाला आरो सिथाबना थानोसै नङा ओमबा नोंथां? अब्ला बै दैया गावनि लामा गैयैलाय माने गुबुन माने अजोंहाय लामा लानानै ओ थाङो नङा होमबा नोंथां अब्ला थांनानै बियो माने जोंनि न'खराव हाब फैगोन जोंनि लामाफोराव फैगोन मास सुबुं माहारि थाबायग्रायाव दा बेफोरबायदिनो आरो मोनसे टाउन सहराव जानायफोरनि नोगोरफोराव जानायनि दैबानानि माबाया जेंनाया नङा ओमबा नोंथां बेखौ जोंनो सुबुं फोरानो माने माबानानै लायो बानायनानै लायो।
नंगौ।
थिग बिदिनो जेरै जोंहा मोनसे मिथिंगायारि जानाय जेनाखि माबा दैबाना बेफोरथ' माने गोबां जुब जुब अखा हानाय जों जाखायो लोगोस सेनोहरै जोंहाथ' हायेन ओनसोल जाहैबाय नङा ओमबा नोंथां दा हाजो खाथि हिसाबै जोङो हाजोनिफ्राय जेरै भुटानफोर बायदि बैफोरबायदि जायगानिफ्राय जेरानाकि जायगायाव अखाफोरा गोबां हायो अखाया अब्लानाकि बिसोर दैखौ लाखिनो हायोलाय जोंनो जों हगार हरनो गोनां जायो लोगोसे बोहैबोयो नाथाय बै दैया माने गोबां बोलो गोनां बा गिख्रंथाव जाना फैयो नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बिदिनो बेफोर दैयाथ' फैखायो जाहैबाय नाथाय बै दै फैग्रा लामाखौ जोंनि जेनाखि माखासे सुबुंफोर बिथांमोनहा बिनिफ्राय जेनाखि मिथिंगायारि जेनाखि सम्पद जेरै होनना बुङो जायखौ माने बे फोरखौहाय माने गोबां बोखांबाय आरो नङा ओमबा नोंथां जेरै बाला अन्थाइफोर थांनाय मानाय माने ओ बेवहायनो गोथौसिन खालामथिनसै ओरै बिदियावनो हाया गिसि खानानै माने गुबुन लामाजों थांसै आरो बेहा मानि थाखाय गुबुन लामाजों थांनो हायो होनबा मानो होनबा बिसोरो गोजान जायगानिफ्राय फैनाय आरो गोबां बोलो गोनां माबाजों फैयो। गिख्रंथाव महरजों ओ ओब्ला बियो ओ गुबुन लामा लानानै बे हाया गिसि खानानै माने ओद लोमनानै माने ओ दस्रा लामा लानानै थांसै बेफोरनो जोंनि गामि हराव हाबफैसै दाव होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो जोंहा ओरै गोबां माबाफोर ओ खहा जानोसै जेरै बिफां लाइफां गुगुलांफासै। जिब जुनारफोर गोजावलांफासै दाउसिन दाउला एम्फौ एनला माने गोरलै गोरलां जेनाखि फिसा फिसौ एम्फौ एनलाफोराबो माने बेफोराव माबाफायो ओ खहा जाफायो। लोगोसे जोंनि न' न'फ्राव गोबां जिबौ जिबाफोर हाबफैयो दै लोमनानै नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
मानि बेफोरबायदिनो जों मानि माबाजोंहायबो जायो आरो मिथिंगायारि माखासे माबा
नंगौ नोंथां
दा जोङो दैमानि थाखाय सावरायनो गोबां दंबावो नङा होमबा नोंथां। जेरै दैमाफोरखौ जों होबथानो माबो रै होबथानो हागोन जोङो दैनि लामाखौ दैनि लामाजोंनो दोन दैनि लामायैनो दोन बेयाव जों न' लुथेनो बान्दो खोथेनो साननो नाङा नङा होमबा नोंथां जुदि ओरैनो दैनि लामाखौ हो थेयोबा जेलानाखि दैया ओ बोरैबाफोर मावरिफोर खोना होयोबा दै लामाखौ अब्ला बै दै लामाया जुदि जेेलानाखि जुब जुब अ अखा हानानै दैया बुरजा फैयो बोलो गोरा जानानै अब्लानाखि बै बान्दोआ बायो आरो जेब्ला बान्दोआ बायगोन बैनि माने नारथाय बा माबाफोरा माने बोलोआ बांसिन जायो आरो ना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेफोर बायफ्लंनानै फैनायफोरा गोबां बोलो गोनां जाना फैयो।
औ
दा बिदिब्ला नोंथाङाबो ओ दैबानानि सोमोन्दै एसे बुंदों नामा आंबोथ' एसे बुंनो हाबाय आंनि मोनदांथियाव।
औ नोंथां नंगौ थिगानो जादों दा नोंथांनिफ्राय गोबां दैबानानि सायावहाय खोनानो मोनबाय। आरो नंगौ नोंथां बुंलाय बायदिनो आंबो फंनैसो बुंनानैनो होननोसै। ओ नोंथांनो बुंलां खाबाय मारै मारै दैबानाया जायो बुंनो थाङोब्ला नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो दे टाउन सहराव बांसिन जोंना दैबानाया जायो नङा होमबा नों दासिम आथिखालावहाय मानो होनना बुङोब्ला जोङो गामिनिफ्राय जेब्ला टाउनाव सोलायो बै सोलायनाय समाव जोङो हथात करिया माखासे न' बां लुयो। लामा सामा लुब्रलाबायो बिदिनो दखान सखान अफिस थुफिस बिदि लुलाबायनायनि थाखाय मा जोङो जे जायग जों दै बोखांनाय हैलांनो गोनां माखासे लांदां हा दंमोन जायगा दंमोन बैफोर जायगाखौ हो थेजोबनानै दोननाय बायदि जानोसै आरो मालाय। दा बे दोनथेजोबनायखाय मा जानोसै जेब्ला दैया गोबां बिबाङाव अखा हानानै बुंजोबो मोनसे जायगायाव होमब्ला बे दैफोरा बोहैलांनो लामा मोना जानो जे नागिरबाबो। दा नोङो टाउन सहरफ्रावथ' बिदिखौनो नुयो नङा होमबा नोंथां जोङो जेराव बा गोदो लांनांजोबमोन दुब्लि बायदिजोबमोन बे दुब्लि बारिया मालाय अखा हायोब्ला आराम बोहैलांनो मोजांमोन दैफोरजों बा जाम्फै फिसा फिसाजों बोहैलांनो हायोमोन। लासै लासैबाबो ओम नाथाय दानिया मा जाखो बैफोर लांदां लांदां हाफोराव गिदद गिदिर बिल्डिं लुबाय गिदिद गिदिद लामा खोबाय आरो गिदिद गिदिद अफिसफोर लुबाय। आरो बेबायदि जानावनो जोंना मा जाखो दैया बोहैलांनो लामायानो गैला दाना। लामा गैयिनि जाउनाव जाखो जेराव जमा थाबादै जमा थाबाय बे थासोमबाय थानोसै आरोबावनो दा बे थासोमबाय थानाय सै नालाय अखा हायो हायो हायो दैया ओरैबायदि देरनोसै माने लोमजोबसै आरो जायगाखौनो बेफोरबायदि जाहोनावनो दा दैबानाया जादों आरो बे टाउन एरियावहाय आरो मोनसे नोजोर होनो गोनां बाथ्राया बे मानि टाउन जेब्ला जायो। बै जाजेननाय समाव जोंनि टाउन कमिटि बा मिउनिसिपाल बर्डफ्रा माने लामानि जे सेर सेरजों जाम्फै दंग बायदिसिना जावनांगौ। जेन'बा दै बोहैलांनो थाखाय बयनिबो न' सेर सेरनिफ्राय दा बै जाम्फैफोरखौ मा? थिग मथन प्लान बानाया थारमाने टाउनखौथ' बानायबायदि गोदाव सोराव बानायलाबायसै लामाखौबो गोदाव सोराव लुलाबायसै किन्थु बिसोर मा फिउसाराव बियो मा जाहैनो हागौ बेखौ सिगाङावनो थांखि लाखाया। जायनि जाउनाव मा जायो बियो थांखि गैयि मोनसे सहर जानोसै आरो आरो थांखि गैयै मोनसे सहर जायोब्ला मा जायो गोबां जेंनाफोर सोमजिनो हागौ आरो जायगायाव।
औ नोंथां नंगौ।
ओम जेरै दै बानाया दैज्लां बोथोराव बांद्राय हायोब्ला बियो बोहैख'लांनो हाया जागोन होमबा बोहैख'लांनो हायियाव मा जानोसै दैया लामा नागिनायाव लामा मोनैयाव मानसि फायग्रा लामाजोंनो बियो बोहैगोन आरो। बे मानसि थाबायग्रा लामायानो दै लामा बायदि जानसै दाना उनाव बे मोनसे आरोबाव बेल' नङा जोङो जेब्ला सहरफ्रोव ओ बिथांखि लाखानानै बानायाव अब्ला मा जायो जोङो जानला मोनला लामा लुनाय न' लुनाय द' आनदुनाय बेफोरबायदिनि जाउनाव गोबां ट्रेफिकफ्राबो जालाबायो आरो लामाफ्राव बैफोर प्रब्लेमनि थाखाय। मानि फ्लान गैला बबेजों बबे माला समाव थांनांगौ बेबायदि थिग बेबायदि दैयानो बेबायदि बै स'लांख'नो जायगा मोनैयाव गोबां बाना जाला लाङो आरो दा दै बाना जायोब्लाथ' जोंना गोबां खहा जायो नङा होमबा नोंथां जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय लामाफा बायस'जोबो। बिदिनो बबेबा आबाद मावनाय हा दंमोनलायनो बिनि सायावहाय हाफ्रा खोबसिनलांजोबो दैया लोमसावलांजोबो। होनब्ला मा आबादफोरा थैलांजोबो आरो। आरो बेबायदिनो गोबां बिबांनि फिसिनाय जिब जुनारफ्रा नोङो खहा जालांगोन थैलांगोन।
नंगौ नोंथां।
दा बिफोराव मा? जोंना गोबां रोजा - रोजा रांखान्थियाबो बहाय खहा जालांनो गोनां जायो। दा गोदोनिफ्रायनो जोंना आसाम हादरनि गासैबो सु सुबुंफ्रानो फ्राय आबाद मावनानै जाग्राखा नङा होमबा आरो जोंनि आसामनि बांसिन हायानो आबादजों बुंफबनानै थायो आरो बेबो दैज्लां बोथोराव गमामायै। दैज्लां बोथोरावनो दै बानायाबो जायो दा बै आबाद मावनाय स समावनो जुदि दै बाना जाना होयोब्ला गोबां आबादारिफ्रा दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो आरो। बेबायदि लोमनाय थाखाय आरो गोबां जिब जुनारफ्राबो बिदिनो थैनानै थाङो नङा होमबा नोंथां? आरो औ बेफोरजोंबो गोबां रोखोमनि खहा जायो। दा लामा सामा बायलांसै लामाफोरखौ लुफिननो थाखाय सरकारा बेवहाय बिराद लाख - लाख रांनि गोनांथि जायो दा बेफोरबायदि जेंनाया नुजायो आरो। आरो लामा सामा बायोब्लाथ' जों मिथिगौ जोंङो हाथाय बाजार खालामनो हाया। आरोबाव गथ'साफोरा फरायसालियाव थांनो हाया बा बबेबा मोनसे जायगासिम जोंनि माबा मोनसे बेसाद दंबा फानहैनो हाया आरो बो बायनानै लाबोनो हाया। बेबायदि गोबां जेंनाफ्रा दैबानानि गेजेरजों नुजाथिनो हागौ। आरोबाव मोनसे सोमोनांथाव जेंनाया जाहैबाय जोंना बेमारनि जेंना। बियो दैबाना जानाय लोगो - लोगो जायो। मानोना गोबां बिबांनि दैफ्रा लोमजोबनायनि जाउनाव जोंनि लोंग्रा दैफोरखौ बिसोरो गेब्रें होयो गोबां जिब जुनार थैसै नालाय बेजों गेसाव गोफोन जाना मोनामजोबसै आरो जायनि जउनाव जोंनाव हां लानो हायो माखासे बेराम दैनि बेराम कलेरा खिगुनाय बेफोरबायदि बेमारा दैबाना जायोबा जायो आरो दा बेफोरनिफ्राय जों होबथानो थाखाय दैज्लां जानायनि सिगांनो माखासे जाम्फैफोरखौ फोसाबना लाखानांगौ बोहैलांग्राफोरखौ। ड्रेनफोरखौ जोङो दाखोर दालाफोरखौ बोखारनानै लानांगौ। आरो नङाब्ला टाउन सहर बानायोब्ला जोङो फिउचारनि थाखाय प्लान बानायखानांगौ बबेजों दैलामा थांगोन बबेजों गारि लामा थांगोन बेफोरखौ बानायखायोब्लासो जों दै बानानि खानिफ्राय एसेबो रैखा मोनोन आरो नङा हबा नोंथां दा आङो दैबानानि सायावहाय बे फुंनि जिगोननो बुंनानै फोजोबथनो सानबाय नोंथां दसे समनि थाखाय जोंथ हाजोबला जाहैबाय फोजोबनो औ।
नोंगौ नोंथां जोबोद माबानि खोथा बुंलांबाय नोंथाङा नंगौ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै। औ नोंथां दे औ नोंथां